खोना
औ खोनादों
अ नोंथाङा दायो ओरैनो दं न'? अ आङो दायो ओरैनो आंबो दायो ओरैनो गुसु बार जानानै जिरायनानै दंबाय दङ
औ माने नोंथां जों आं माने दान्दिसे दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना हरनाय जादोंमोन नोंथाङा फ्रि दंबा माने नोंथांनि दसे सम मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसैमोन आरो
औ
औ होमबा जों गोदोनि औ जोंनि औ जोंनि गुबै आयदा यानो जाहैदों जों लुयोमोन आरो दा आथिखालनि जौगानाय मुगायाव जों न'खौ माने माबायदि लुयो बेखौ जों एसे सावरायलायनोसै नामा नोंथां
औ जायो
औ होमबाथ' गिबियावनो आंनो एसे नोंनिसिम फोरमायलांगोरनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
औ आंनो नोंनिसिम एसे फोरमायलांगोरनसै गोदो आं गोदोनि फ्रायनो औ आं गोदोनिफ्रायनो बुंनोसै नोंथां गोदोहाय जोंहा माने गोदो जोंनि आबै आबौफोर जोंनि बिदिनो आजै आजौ मानि गोदोनि सुबुंफोरा बुंनाय मिथिगोन गोदोनि सुबुंफोरा न' लुनायाव जोंहा इदिनो गोबां माने आलादा आलदामोन दायो माने गोदोहायथ' इदिनो न' बांखौनो गैयामोन होननायखौ खोनानो मोननाय जायो गोदोनि सम सुबुंफोरा बिदिनो औ फिसा फिसा मा होनो बेखौबो न'खौनो होनसिगोन जों माने औवा औवा गायना लानानै बा दंफां लाइफांफोर गायना लानानै इनि सायाव इदिनो थाराय माने बिदिनो जिगाबफोर बा थाराय थारायफोर होनानै माने जिगाब नारा जायखौ होनो जों माइ खांनानै जों मोनो मोनोमोन बेखौ जोङो बेखौ हाना लानानै माने माइफोरखौ गोदोनिफ्रायनोथ' माइखौ माव होखायोना ओमफ्राय बे आबाद बे माइ आबादफोरनि बे नारा जायखौ जों नारा होनो बेखौ माने गुदि गुदियाव हास'ना लानानै माने बेखौनो उखुमाव होना लायोमोन आरो माने औवाखौ खौ जों गिबियावनो ओरै गायना लाबाय नरमेलै बिसोर बिदिनो जखा लायालासेनो जेरै मेरै लुनो लुयो होननानै जों मिथिनो मोनो आरो बिदिनो बिसोर गोदोहायथ' बिदिनो ज सोलोंथाइफोर नालाय गोदोहाय इदिनो सोलोङोमोन इदिनो बिदिनो माने ओरैनो खुनथा गायलाबायनाय औवाजोंहाय बिदिनो माने नारायनानै थायोमोन होननायखौ खोनानो मोनो आरो
औ
एसे जौगाबोनाय जौगाबोनाय बिथिंखौ बुङोबा दा एसे जों समाजाव माने दाबो बेफोर न'आव नुनो मोननाय जायो खायफा खायफा जायगायाव माने खायफा खायफानि न'आव
औ
बे दाबो बिदिनो गोदोनिफ्राय होननानै लाबोनानै बुंसै आरो आं नोंथांनिसिम बे औवाजों दा बेखौ मा गोथौ जायगाफोराव गायनांगौ आरो नोंथां हा खोनायनि उनाव जोंहा ओरै खुन्थाफोर औ जेराव खुन्था गायगोन बे खुन्था फोरा गायो जों जा औवा खुन्था जायखौ जों औवा बुरखा होननानै औवा बुरखाखौ जों गायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो माने औवा बुरखाया जोंहा गोबौ गोबौ टाइमसिम ज जोरो होननाय जों खोनानो मोननाय जायो आरो माने गोरा दा इदि थायो नालाय ओंखायनो जों औवा बुरखा जायखौ होनो जों बेखौ गायो गायो होननाय खोनानो मोननाय जायो आरो बिनि उनावहाय जोंहा बिदिनो जखा लानानै दानस'नांगौ जायो थायो बिनि उनाव बिदिनो थांनाय बे हायाव ने हामनो थाखाय खोनाय जायो नङा होनोबा बेखौ बिनि उनाव
औ
जों बे नुयोमोन आरो ना सिगां बिदिनो माने एसे जौगाबोनाय बेखौ बुंदों नालाय आं ओरै थिंखौ जों माने थिंखौनो थिंखौनो लाना बुंसै आं थिंनि थाखाय जा थिंखौ नांथा होनो थाखाय जोङो माने गोजौ गोजौयावबो औवाखौ होनायखौ नुनो मोनोमोन आरो बेनि सायावबो बिनि सायाव औवा होनानै जों खाथेयोमोन आरो खाथेनानै माने औवाफोरखौ बिदिनो जोंहा खा थेनो गोनां जायोबा खायफा सिगां बिदिनो गुना फोरबो जोंनि बर' माने सुबुंफोरा बिदिनो गुनाफोरखौबो बायनो हायामोन बेनि थाखाय जों प्लास्टिकनि दुरुंफोरजोंबो खानायखौ खोनायोमोन आरो ओ बे प्लास्टिकनि औवानि दुरुंजों खाखांनायनि उनावहाय जोंहा ओरै बेराथिं खौ बुङोब्ला जों माने बिदिनो गोदोनि सुबुंफोराथ' बिदिनो आखाइनि आरो आखाइनि बुसथु बानायनो रोंखायोमोन नालाय जेरै जों औवाखौ
औ
खबाइ सेन बिदिनो जोंहा बेरा बेफोरखौबो जोंहा माने गोदोनि बानाय रोङो नालाय बर' सुबुं समाजफोराव बुङोबा गोदोनि जोंहा आबै आबौमोनफोरबायदिया माने बांसिन बांनानो रोंखायोमोन होनना बुंनो हायो आरो बे सेन खबाइ बिदि हेबनायखौ माने बेफोरखौनो मावनानै जायोमोन होननायखौ जों बांसिन खोनानो मोननाय जायो आरो बेखायनो बिदिनो न' बेराफोरखौ
औ
जों बिदिनो मा होननानै जों माने न'आव बिदिनो गेसेर खावसे होनानै बिदिनो हेबनानै जों माने न'खौ बानायोमोन आरो माने बेराखौ बानायो होननाय ग आरोना बिनि उनावहायथ' जोंहा मा होनो खौ लिरनो जोंहा हाजों लिरो होननाय खोनायोमोन जायखौ जों माने गोबोरखि बिदिनो ओ बयनिबो न'खर न'खर गोबोरखि थाखायो नालाय गोबोरखिफोरजों इदिनो जोंहा मा होनो गोबोरखिखौ ओ बुथुमना बिदिनो न' न' खायफानि न' न'निफ्राय बुथुमना लाबोनानै जों गोबोर बेखौ लगायनानै बिदिनो माने मा होनो लगायनानै जों बेरायाव लिरनानै जों माने बेहायनो हादाब हा बानायोमोन होननानै बुंनो हायो आरो न'खौ बिदिनो दथा फोरखौबो बिदिनो औवा बेराफोरजों बानायोमोन होननानै खोनानो मोननाय जायो आरो बेनि एसे जौगानायनिखौ फंनैसो बुंनानैसो होबावनोसै नामा आं नोंथां जौगानाय होनोबाथ' जों दायो माने बयनिबो न'खर न'खर बिदिनो फा खानि न' जायखौ होनो बेखौ बानायनाय नुयो माने बेखौ जों बानायनो थाखाय सिमिन्ट आरो बालानि गोनांथि जायो आरो ओ नोंथां ओ जोङो माने आं आङो गोबां दा माने आथिखालनि बा जौगानायनिखौनो एसे एसे आंनिसिम फोरमायलांदो दे नोंथां नोंथाङा एसे जौगानायनिसिमखौ फोरमायदो नोंथां
औ जागोन ओ नंगौ नोंथाङा गोदोनि खौ बुंलांबाय आङो बिब्दिब्ला दानि गोदान औ‌ फोरनि बागै बुंलांनोसै ओ बुंनो थाङोब्ला औ जोङो दानि जुगावहाय माने ओ बेबा बिदिनो इसमिटजों ओ इथा ब्लग इथा बे बिफोरजोंहायो जोङो ओ न' लुनायखौ नुनो मोनसै आरो दानि जुगावहाय ओ गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन ना औ दानि जुगावहाय बयनिआवबो माने गंफा गंफा इथानि इथानि न' बा नुखाजोबसै आरोखि जोङो बेफोरबायदिनो ओ औ गाव गावनो न'आवहाय गंफा गंफा लुनो हाजोबसै दा दायो ओ गोदो गोदोनि समजों दानि समजों मिलायला' नालाय ओ दानि जुगाव जोबोद सोलायबोबाय ओ बिदिनो सोरबाबा ब्लग इटाजों सोरबाबा इटाजों गोजाजों ओ बिदिनो जोङो न' बानायनायखौ नुनो मोनो मोनसै आरोखि बिदिनो जोङो गंसे ओ इसमिटनि न' लुनो थाखाय जोंनो रड नांगोरगौ दानि जुगाव नङा होनब्ला गोदोथ' औवाफोरजोंनो जायोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावहायै ओ रथ रड बाहायनानै जोङो बेवहायो फाउन्डेसन होगोरनाय जायो नङा होनब्ला गंसे इथानि न' लुनो थाखायबा ओ माने सिमफोलै न' लुनो थाखायबा जोङो बिदिनो जोङो ओ फाउन्डेसन होग्रोनानै बे फाउन्डेसन होखांबा जोङो नोङो जेसे गोसो गोजौ खालामनो गोसो बेसेसिम फाउन्डेसनखौ होनानै जोङो बेनि उननिफ्राय ओ जोङो इथा बा ब्लग इथाखौ जाबनो हायो नङा होनब्ला ओ रा बिनिफ्राय जोङो खोरखि लेभेलसिम सौहैबाथाय ओ खोरखि लेभेलनिसिम सौहैब्ला जोङो बेवहाय आरोबाव फिन खेबसे ओ रड होनानै ओ बिब्दिनो जोङो खुन्था बादि बा ओ बे ओ बिनि गोजौआव जाहाथे जोङो इथा होनो हाबावनो हानाय बे खेरखिनि गोजौनिफ्राय आमफ्राय बिदि जानो थाखाय जोङो रडजोंहाय बेखौ आरोबाव फार्मा फटिं खालामनानै बेवहायो ओ इसमिटखौ लुलाना होनाय जाबावो आरोखि बेनिफ्राय जोङो राबाथाय बिनि गोजौआवहाय आरोबाव ओ एसे गोजौ जानो थाखाय जोङो इथाखौ जाबबावनायखौ मोनो आरोखि ओ जोङो डाइरेक्ट खुन्थाबो गायनो हाखायो ओ आरो जोङो खुन्था गाय गायाबा बिब्दिनो जोङो ओ समान समानै इसमिटखौहायनो ओ लगायनानै अन्थाइजों लगायनानै जोङो खुन्था लुफालांनो हायो आरोखि
ओ बिब्दिनो जोङो ओ बे इथाखौ जाबखांजोबोब्ला जोङो ओ बिनि सायावहायो ओ थिं बाहायनायखौ नुनो मोनसिगोन आरोखि जोङो बे थिंआवबो जोङो दानि जुगावहाय बांसिनानो ल'हानि सो बानायनाय नुनो मोनजोबो नङा होनब्ला दानि जुगावहाय ओ गोदोथ' बिब्दिनो औवाफोरानो जायोमोन नाथाय जोङो दानि जुगावहाय ओ ओ लहाखौ बाहायनायखौ नुनो मोनसै बाथामफोरखौबो नुबावलासो जोङो नङा होनब्ला दानि जुगावहायो ओ बिदिनो लहाफोरखौहायो सिङावहायो होनायखौ नुसै आरोखि बिनिफ्राय जोङो खोरखिखौहायो जोङो बिब्दिनो ग्लासनिबो बानायनो हाबाय बेनिफ्राय जोङो दंफांनिबो बानायनो हाबाय आरोखि दानि जुगाव फ्रायानो नुयो जोङो ग्लासनि खिरखि नङा होनब्ला गोदोथ' बि बिदिनो दंफांफोरजोंसो बानायलाबायोमोन खिरखिखौ नाथाय जोङो दानि जुगाव बिब्दि नुलिया जोङो आरो बिनिफ्राय जोङो दानि जुगाव नुनो मोनबावो आरखि न' नङा बेयावहायथ' जोङो गोबां गोबांनो बेनि माबायावहाय साद दालाय लुनाय जायो होनो नामा जोंथ' लुवबो नालाय बेखायनो बांद्राय जेबो मिथिया बिब्दिनो आरसि न' फोरबो दानि जुगावहाय गोबांथार मानसिफोरा लुनो हाबाय आरोखि माने जाय हादों बेनो लुदों आरोखि दानि जुगावहाय सोलायनायनिफ्राय सोलायगासिनो आरो जुगा
औ माने इदिनो दानि सुबुंफोरा माने इदिनो सोलोंथाइफोरा माने गोबां जाबोबाय नालाय बयहाबो रोंगौ फैबाय इदिनो माने गावबा गाव इदिनो बिजनेसफोर बा साख्रि बिदिनो साख्रि बाख्रि मावनानै माने गाव रां आरजिनो हानाय जाबाय नालाय बेफोरखौ दायो गोबां इदिनो जायगा जायगा नुनो मोनसै आरो माने आंबो फंनैसो नि दानि जुगनिखौ आंबो माने फंनैसो नोंनिसिम फोरमायना होनोसै जोङो बुङोबाथ' दायो गोबां बिदिनो जायगा जायगा नुनो मोनो जे टाउनफोराव थाङोबाथ' जों गोबां बिदिनो गिद गिदिर गिदिर बिल्डिं नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां बेफोरखौ बानायनायाव जोंहा गोबां बिदिनो रांनि गोनांथि जायो नोंथाङानो जेरै बुंलां जों बिदिनो बुङोबा जोङो सिमेन्ट रड आरो आरो जोङो इथा जायखौ होनो जों गोजाय खौ जों माने नांथारगौ बबैयाव खौनो जों बाहायनाय जायो आरो बेनि अनायैबो जोंहा दायोथ' मा था होनो बेखौ मा होनो नोंथां बेखौथ' जों दैयाव जावलायग्राय थाया बेफोरजों माने जों दायो माने बांसिन बांसिनैनो जोङो बानायनायखौ नुनो मोनसै आरो दायो जों माबाफोराव थाङोबा इदिनो बिल्दिंफोराव औ बि बिल्डिंफोरबा
साइकेलजोंसो बानायनाय नुनो मोनो आरोखि दैजों लगायनानैनो जायो नङा होनब्ला
औ दायो बिल्डिंफोरखौ बांसिन बेजोंल' माने लुनायफोरखौ जों खोनानो मोनसै आरो जे जाहोनफोरा जाहैबाय जोंहा बिदिनो बांग्रिं जायखौ बुङो बेफोरनिफ्राय माने रैखा मोननो थाखाय जों बे बेफोरखौ माने बेफोर ब्लक इटाजों माने जों बानायनायखौ बांसिन खोनानो मोनसै आरो जाउनाव माने बेयो रेजें नालाय औ औ औ औ जोंनि सावरायलायनायाबो गोबां खिनि जाबाय नोंथांजों माने सावरायलायनानै गोबांखिनि मिथिनो मोनबाय
औ औ